औ नोंथां खोनादोंना नोंथाङा। औ औ ना नोंथांजों आङो बर'हारिनि जौ सावनायनि बिखान्थि एबा जौ सावनानै माबादि जों बेफार फालांगि खामनो हायो। बिनि फार एसे सावरायनो लादों नोंथां।
औ नोंथां औ। जागोन नोंथां।
दा नोंथांनि सेराव आं दा बर'नि जौ सावनायनि बागै एसे सुंदयै सावरायनोसै।
औ औ नोंथां औ खोनादों।
औ दा जौ सावनाय होनोब्लाथ जों बर'नि आगु आबै आबौमोननि दिननिफ्रायनो। एबा आबौआ। मोननि समनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोनसे आसार खान्थि। नङा होमबा जौ संनाया
नंगौ।
थिग बेबादिनो बर' हारिमुनिबो नेरसोनथि नेरसोनथिनि जौ सावनाया नङा होनोमबा?
औ नंगौ नंगौ।
गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि हारिमुआव आ जौ सावनाय बिखान्थि दिनैनिसिम सोलिगासिनो दङ नंगौना नोंथां।
औ नंगौ।
अ औ खोना जायखौ जों बर'रावाव जखाय संनायबो होनो नङा होमबा?
औ नंगौ।
थिग बेबादिनो दा बेवहाय जा जखाय संनाय बेवहाय एमाव एमाव होनांगौ जायो। नङा होमबा जायखौ होनना मिथियो नंगौ ना?
औ नंगौ।
थिग थिग बेबादिनो बे एमावखौ जोङो सिगांग्रो माबादि बानायो बेनि सुंदुयै आं फोरमायलांनोसै जों। बे एमाव। खौ मिथिंग्रानिफ्राय मोननाय बिलाइफोर जेरै खान्थाल बिलाइ रैमालि बिलाइ मोखना बिलाइ बिबार मोखोन बिबार बायदि बायदि मुवाफोर होनानै जोङो माइरंजों गोरोबहोनानै गुन देखोनाय जायो माइरं लोगोसे खोनादोंना आं।
औ नंगौ।
औ औ थिग बेबायदिनो बे माइरंखौबो जोङो सोमहाबनानै गुरै खामनानै बे देंखियाव बि-बिफां बिलाइफोरजों लोगोसे ज' खामनानै जों गुन्दै खामनाय जायो। जायखौ देखांना लारु महरै सिथुमना बेखौ दोननाय जायो खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
औ औ आरो बियो रानब्ला जोङो जखाय एबा जा ओंखाम संनाय बेव हाय माइरंनि जखा ना ओ बेखौ होनाय जायो माइरङा जेसे सेबां बिबांनि लारुखौबो एसेबां बिबांनि जों होनाय जायो नङा होमबा? जायखौ होनो जों बाखार खोनादों ना? औ थिग बेनि उनाव जा मिलायनानै स्नि सान एबा द' साननि उनाव जा बेवहाय रोसि सोमजियो खोनादों ना नोंथां?
औ औ खोनादों।
औ बेखौनो जों जौगिसि एबा जु-जुमाय होननानै मिथिनाय जायो। बर' रावआव खोनादोंना? औ औ। आरो बेखौनो जोंनि ओनसोलनि सुबुंफ्रा जौगिसि महरै लोङो। खोनादों खोनादोंना औ औ। इयुनाव बे जौ गिसिनिफ्राय जों जौ गोरान दहनाय जायो। जेरै खान्था खाजों जों जेरै खान्था मोनथाम जाबखोना जाबखोनानै सावनाय जायो। जेरैहाय नि बाहागोआव जुमाय जायखौ बुङो जों जखाय मार बुङो। बेयो सिं बाहागोआव थायो। खान्था जेराव जायनिखि जों खान्था गोदोर बुङो बेखौ। बेवहाय थायो आरो खौ बाहागोआव दैनि थाखाय होनाय जायो। जायखौ दै दुंहाव बारा जायोब्ला दैखौ जोङो गारनानै गुसु दै होना होनांगौ जायो। नंगौना औ औ। बेनि उनाव गेजेर बाहागोआव जेराव खफ जानानै जा गोलोमस्राव
औ
गोलोमस्राव जानानै जा पाइपजों बिदै एबा रोसि ओंखारबोयो एबा दै गबोयो बेखौनो जौ जो-जौ गोरान एबा सेरेब होननानै जों बुंनाय जायो। जायखौ जोंनि बर' रावाव ओ सानजारि रावाव जोङो ओ जोंनि ओनसोलाव सेरेब होननानै बुङो। नङा होमबा? ओनसोल लायै ओनसोल हालाम लायै हालाम गुबुन गुबुन ओ मुङै मिथिनाय जायो जेरै जौ गिसि जौ गोरान नङा होमबा? थिग बेबादि सोलाव सेरेब होननानै मिथिनाय जायो जायखौ जुमाय होनो। नङा होमबा खोनादोंना? बे जुमाय जाखिनि गबोनाय जुमाय बेखौनो जोङो ओ जोंनि बर' हारिया जा सावरि जानाय हाबा हुखा फोरबो फुजा बायदिफोराव लोंनायखौ जों नुनो मोनो। नंगौना?
औ नंगौ नंगौ नंगौ।
नुनो मोनो थिग बेबादिनो आगोलनिफ्रायनो जों बे जौखौ लोंबोनाय बाहायबोनाय ओ ज' ज‌' थानानै लोंलायनाय बेखौ बेखौ नुबोगासिनो दङ जोंनि बर' हारिमुआव।
औ नंगौ नंगौ।
जोङो ओ बर' हारिमु गोलैखायो नङा होमबा जौआ?
औ नंगौ।
थिग बेनिखायनो जोंनि बर' हारिया बेखौ लोंनाय थाङो आरो नङा होमबा? आरो लोगोसेनो जोंनि बर' हा हारियावथ' सावरि जानाय नेमखान्थिया आगोलनिफ्रायनो ओ सोलिबोगासिनो नङा होनबा थिग बेयावबो थिग बेवहाय जौ नङाबानो सोलिथ्रा जोंना बर' हारियाव नंगौना जों माने जाथारा बेनिखायनो जों सावरि जानायाव जौखौ गोनांथार। होननानै मोनथिनाय आरो नंगौना
औ नंगौ नंगौ।
दा नोंथाङाबो नोंथाङाबो एसे आंनो फोरमायजागोन नामा बर'नि जौ सावनाय बिखान्थि आरो बेजों लोगोसे बेफार फालांगि माबायदि खामनो हायो जौखौ लानानै। बेनि फारसे नोंथाङा आं सुंदयै फोरमायहरदो।
औ हागोन हागोन नोंथां नोंथाङा जा बुंलांदों बे गासिबो सैथो। बिथाङा जा जौ ओ सावनायनि बिखान्थि आरो ओ जा ओ फालांगि मावनाय बेनि बागै सोंदों ओ दा आं फोरमायलां नो नागिरदों जा जौ खावनाय बिखान्थि नोंथाङा बुंलां दों जिहे जोंनो गिबियावनो नांगोन एमाव एमाव बानाय ग्रो नांगोन बे एमाखौ जों मिथिंगायारि बिलाइफोरनिफ्राय जों मोनो गिबियावनो जोङो जा माइरं माइरंखौ जों गिबियावनो एसे दैयाव सोमना दोननांगोन सोनना जनायनि उनाव बेखौ दिं खियाव ‌आ दिंखि बा अवालाव जों बेखौ बिलाइजों आ जा माइरंजों लोगोसे देफानांगोन बेखौ देखांनायनि उनाव जों बेव फाय इसे दै होनानै दै होनानै बेखौ लारु महर आरो ओ जेब्ला लारु महर होखाङो बेखौ सान्दुंङाव फोराननाय जायो। ओ जेब्ला सान्दुङाव फोरानना बेयो रानगोन ओ रानखांब्ला बे जोङो ओ दोन्थगोन दोन्थनायनि उनाव जोङो माइरं एसे लानानै ओ बे खौ ओ एव रुग्रोगोन जेब्ला राखाङो ओ जेब्ला माइरं जे बा मोनो मोनखांनायनिनाव बेखौ आ प्लास्टिक बा दालायाव एसे फास्रागोन फानस्रा खांनानै गुसुर जाब्ला जेब्ला गु गुसु जायो गुसु जानायनि उनाव बे एमाव लारु खौ बे एमाव लारु खौ जोङो ओ गुनदै खामनानै बे ओंक माइरं बा ओंखामाव आ सारनानै होयो । सारनानै होखांनायनि उनाव बेखौ खान्थायाव दोनो ओ खान्थायाव द सान बा स्नि सान जोङो बेखौ दोननाय जायो ओ द सान बा स्नि साननि उनाव बेयो बेखौ जोङो ओ जा नोंथाङा मुलां खादोंमोन मोनथाम खान्था लानानै ओ जौ सावनाय जायो जौ सावनाय जायो। आरो ओ लोगोसे नोंथाङा बेखौ बुंला खादों आं दा बेखौ खो बाङो बांद्राय बुंला आरो जा फालांगि बे जौखौ नि ओनसोल बा जोंनि गामियाव गामि हालामाव थानाय आइजोफोरा ओ मोनफ्रोमबो नखरावनो सावनायखौ जों नुनो मोनो बेखौ सावनानै ओ खायफा आइजोआ ओ खायफा आइजोआ आ बेजोंनो नखर खौ फालांगि मावनानै नखरखौ सुंथायो नंगौना नोंथां?
औ सुंथायो नंगौ थारैनो नंगौ
जा ओ बे जौ बानायखांनायनि उ ओजा ओजा ओं ओंखाम ओंखारो बे खौ जोङो अमानोबो अमानि आदार महरै बाहायो नोंथाङा मोन थिखाखो जानांगौ ओ जा औ जा अफ्रि बेखौ जों अमा आदार होयो बेजों ओ बे अफ्रिजों जों अमा खौबो जों फालांगि मावनो हायो अमा फिसिनानै ओ जोंनि गामियाव नुनो मोनो जे जा सेरेब सावग्रा जा आइजोफोर ओ बिसोरहा ओ बयहाबो माफा माफा अमा थाखायो आरो नखराव मानोना बे सरेब सावनायनि जा फ्रि बेखौ जों अमानो आदार होयो आरो जायहा अमा गैया बिसोरो बे उफ्रिखौ जायाव अमा दोङो बिसोरनो फानो बेवहायबो फालांगि बा रां मोनो आरो फालांगि मावो आरो लोगोसे आगोलो जों नुबोदों जे जोंनि आबै आबौमोना जा दाबो मावो ओ खायफाया जा हाथाय बाजाराव बेसे बे जौ खौ ओ फानहैयो। आरो गावनि नखरखौ सुंथायो आरो लोगोसे। नखर फ्रोमावबो जों फाननायखौ नुयो आरो
नुयो नुयो नुयो औ
अमा फिसियो अमाजोंबो जोङो ओ जोबोद ओ मुलाम्फा मोननो हायो जिहेथु जोंनि जा आदार ओ बे उफ्रि उफ्रिया जों बानायखानाय ओइब बेनिखायनो जोङो जा जौ फाननायावबो रां मोनो आरो बे उफ्रा खौबो जों अमानो होयोब्ला अमा फिसियोब्ला अमा देरोब्ला ओ बेवहायबो जों रां मोननो हायो आरो
औ औ दा नोंथांनियाव आं जोबनायाव मोनसे सोंथि सोंबावनो लादों दा। जा जौ बे जौआ जोंनि गामि एबा ओनसोलनि फरायसाफोरखौ मा गाज्रि गोहोम खोख्लैहोनो हायो फरायसाफोरनि जिउआव नों थाङा इसे फोरमायनो हागोन ना।
औ हागोन नोंथां। ओ जोंनि औ हागोन नोंथां। ओ दा ओ जा जौ। जौबानो जौखौ जों जा जेब्ला फरायसा फरायसुलि फोरा जेब्ला लोङो लायोमोन बैस साव हुदा जालाङो आरोना बेखौ लोंनाङा। ओ जे बे जोंनि जा देहाखौ गाज जि रोखोमै गोहोम खोख्लैयो। नाथायस जा बोराय ओ बोराइ बैसोनि ओ गावनि सेंग्रा बिसोर मि बिसोर गावनि देहाखौ मोजाङै ओ जास स्रां लाखिनो थाखाय बे जौखौ लोंनाय जायो आरो देहानि थाखायबो मोजां। ओ नाथाय जेब्ला लाइमोन बैसोआव लोंगोन लाइमोन बैसोआव लोंगोन अब्ला जोंनि देहाया ओ गोरलै गोरलै जाना थायो जोंनि देहानि जा अंग बेफोर गोरलै जायो बेनिखायनो जों जोंनि देहायाव जोबोद औ नोंथां जोंनि देहायाव जोबोद गाज्रि गोहोम खोख्लैयो आरो । ओ बेखिनि ओ बेखिनि आनो नों थां
औ औ औ दा नोंथांजों गोबां खोथा सावरायनो मोननानै आंनि गोसोआ जोबोर गोजोननाय मोनबाय। खोनादोंना नोंथां आसा खालामो नोंथांखौ आरोबाव औ औ नोंथांखो आरोबाव उनाव लोगो मोनबावगोन होनना आसा फारियो।
औ गोजोनथों नोंथां साबायखर थाबाय साबायखर थाबाय नोंथां औ गोजोनथों एसे